हेल' अ खोनादों ना?
हेल' औ खोनादों दे औ खोनादोंह
हो
खोनादोंना औ-औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे ओ औ-औ खोनादों। अ दोङ र' ओरैनो जिरायनानै
खबरफोरा मोजाङैनो दंबा
खोनादो
खबरफोरा मोजाङैनो दंबा? अ
ओ दंथ'योखौ खबरा मोजाङैनो
नोंथांनाव आं मोन से खोथा सोंनो सानदोंमोन। खोनादोंना?
अ सोंनो हागोन दे?
अ नोंथांमोननियाथ' बोरलि फुजा होय ना? बोरलि फुजा होयोना नोंथांमोननिया? खोनादोंना? औ खोनादोंना?
अ खोनादों दे उम।
अ नोंथांमोननियाथ' बोरलि फुजा होयोना?
औ होयो औ।
अ ओरैनो मा मा समाव होयो नोंसोना बे बोरलिखौ?
बे बोरलिखौ जोंनिया बैसागोदानावसो होनाय जायो। बैसागो फुजा होनायाव एक थारिकाव बेयाव होनाय जायो। जायो। आरो अ बैसागोआवल' होनाय जा जायो बेलेग समाव होआ आरो
अ बेहाय ओ मा मा? बायदि खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन मा होनो बेखौ बैसागोनि एक थारिखाव बयहाबो थ' फुजा होखाय इनिफ्राय बिसहरि बिस बिसहरियाव मोदोम फुजा होयो ना बेयाव बाथौआव बे बेफोरबायदिनो बाथौ दुंबाय गिबियावनो बाथौ दुंग्रोबाय बाथौ दुंग्रोनानै बिदिनो बाथौआव फुजा होग्रोबाय फुजा होग्रोनानै बे बेफोरबायदिनो बाथौ बो बोलि बोलिखौ होनानै ओमफ्राय बाथौआव जोंहा माबा सो होयो दाउखौसो होयो आरो दाउ होयो, फारौ होयो। बिनिफ्राय आरो बे बिसहरियाव सो बोरमा बो होनाय जायो आरो बिसरियाव बोरमा होयो बिनिफ्राय फारौ उरायो आरो। औ दाउ फारौ बिदि उरायो आरो जा ओमफ्राय बोरमा।
बेफोरनि अनगायै आरो मा मा होनो जायो माबा जिब जुनार गो होनो हाबावो
अ अ बिनि अ बिनि अनगायै आरो दाउ दाउ हो ना ओमफ्राय बिदिनो हांसो बे फोरबायदि होयो आरो ओम
ओमफ्राय बिदि हो खांनानै बेफोरफोरखो मा खालामो? ना न'आवनो जायो ना गारहरो ना मा खालामो बेफोर
औ फुजिजोबबाथाय। न'आवनो साफा खालामनानै जा जायो आरो
अ ओरैनो गिबियाव मा मा खालामग्रोयो फुजानि सोमोन्दै फोरमायनो फोरमाय
अ अ आरो गिबियाव बेफोरबायदिनो ओ न'नि बाय बाहागि जमा जाबायना जमा जानानै बे फोरबायदिनो बाथौ दुंलायबाय जमा जमानो बाथौ दुमखांनानै आरो बेफोरबायदिनो थोगि होबाय। थोगि होग्रोनानै थ' लाखायो गोबाव समनि उनाव नांगौ नांगौ जगारखौ माने बाउथायाव बेफोरबायदिनो ओ सबाय होनाय जायो ओमफाय बिदिनो फल मुल फिथाइ सामथायाथ' थाखाबायानो। फिथाइ सामथायाथ' थाखायो। ओरैनो आपेल होयो आंगुर होयो। बेफोरबायदिनो नालिखर ओमफ्रायो आरो बुट मुग थाबाय बिनिफ्राय सबाइ होयो माइरं होयो। बेफोरबायदि आरो बेफोर गासिखौबो जगार खालामना लाखा जोबबाय ओमफाय लाखा जोबनानै सासे न'नि गाहेला। जों माने जाय न'नि गाहेला जोंङ जोंहानि जेथा अ न'नि गाहाया हैयो आरो ओमफाय बेफोरबायदिनो जोंहाथ' उम साथाम दों नालाय बाबामोना ओमफाय बिसोर इदिनो सासेया सासेया रायस होबाय थानोसै। सासेया होबाय थानोस ओमफाय सासेया बि बेफोरबायदिनो बोलि खो होयो आरो।
अ साथामबो ज लोगो' नांना होनांगो आरो ना?
ज' लोगो नाङो। माने गुबुन गुबुन जाजोब्बायबाबो ज' जायो बै फुजा समाव। एक तारिकाव बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदिनो जोङा हो खांबाथाय जोंहा बाथौ दुंखांबाथाय बिसानाव थांबाय बिसा दुंखांबाथाय बै सानाव थांबाय।
अ औ गामि गामि बिदिनो गासिबो बानायो नामा?
गामि बानायो गासैबो। इफोरबायदिनो ओ गो गासिबो माने गासैबो होयो ओमफाय खायफा-खायफा आरो सिगांबो होयो एक थारिखनि सिगांबो होयो आरो ओ उनावबो इदि होनाय जायो आरो। माने ओं बैसागो जोबनायावबो गाससिनाबो माने इद बे समान नोंजोबा आरो गाव गाव माबा थायोना नियाम थायोना अ गाव गाव नेमखान थि बायदियै होयो आरो।
बेनिफ्राय बे न'खर न'खर होखांनायनि उनाव ओ रायजोफोरावबो है नामा रायजोफोरनि थानसालिफोरावबो?
औ औ बेयाव होयो बेयाव लास्टाव होयो आरो। बैसागो जोबनायाव बिदि औ बैसागोनि जोबनायाव बेफोरबायदि। बेहायथ' माने जोङो इदिनो नायनो थांनाय जाया नालाय बेयाव हौवाफो फोरासो बांसिन होयो नालाय नाय जों इदिनो थांजाया नायनो बेफोरबायदिनो ओरै होदो। ओ थांनो मोनो होनो थेवबो जोङो थांजेना जोंनिफ्राय थानसालिया एसे गोजान जायो नालाय जों थांजाया ओमफाय इद न'आव जेरै होदो बेयावबो बेफोरबायदिनो होयोनो आरो। बेफोरबायदि सेमानो होयो समानो उम उम ओमफाय नोंसिनियालाय बोलि फोरना गैया?
जोंनाथ' बिदि बोलि होनाय जाया जोंना ओरैनो सरासनस्रा बाउनानै दोनो आरो फुजा माने बैसागो जोंनाथ' बैसागुआवल' नङा। बैसाग ओ मागो आरो बे काति फोरबो दंना बेहाय ओ बिदि बावनानै दोननाय जायो आरो। जाहैबाय बायदिसिना ओ फोरबोफोर दंबावनो ना बिदिनो फिसा फिला बेफोरावबो बिदिनो माने बोलि होनाय ओमफ्राय आरो जोंना बुद मुगु फोरखनो बाउनानै होनाय जायो आरो।
औ औ बुद मुगु बिबारफोरबो बावोना
दा आरो फिथाइ सामथायाइनि बोथोर फैबायना दाथ फिथाइ सामथाइनिबो बेफोरबो दङ नालाय जोंना आरो मोनसे फोरबो दं आरो बे मोसौनि मोसौनि फोरबोआ मोनसे बे दैज्लां गेजेराव माबायो आरो बेखौ भाद्र' मासाव बेयाव माने फिथाइ सामथायाइ बाउजोब आरो जिखिनि दा दा बोथोराव जखिनि फिथाइ सामथायाइ मोनो गासैखौबो बुथुमनानै
औ
माने बे आमथिसुवानि नङा बे जों माने औ ओरै मोसौनि थाखाय होयो आरो मोसौ गलियाव होयो जोंनिया औ औ मोसौ गलियाव माने जिखिनि फिथाइ सामथायाइ बो ना
औ
बिनिहाय फिथाइ सामथायफोरखौ बुथुमना लानानै बिदिनो मोसौ गलियाव फुजा होयो आरो
औ अम नेयमफोरा गुबुन गुबुन जायो नालाय जोंनिथिं बिदि ओं जोंनिथिं बिदि होनाय जाया आरो माने अम अम ओं नुफेराखै माने मिथि मिथि फेराखै आरो दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय गुबुन मोनसे आइडिया मोनलायबाय आरो। उम
बिदिनो बैसागोनि अनगायै आरो गुबुन फोरबोफोर फालिया नामा नोंसिना?
अ
बैसागोनि अनगायै गुबुन फोरबो फालिगोन ना फालिला नोंसिना?
जोंनिया बैसागोनि अनगायै फालियो गोबांथा फोरबो दोङो ना। फालियो।
ओरैनो मा माखो फालियो।
बेफोरबायदिनो जों बाथौखौबोथ' बाथौ फुजाबोथ' दोङो नालाय
औ बे बाथौ फुजाया मागोआव जायोना?
फारि आ मा होनदोंमोन औ मागो दानाव जायो मागोद औ औ मागो दाननि नैथि मंगलबाराव फालिनाय ज जायो आरो इखौ उम
बो बोलिफोर होनाय जायो नामा?
बे बाथौ फुजायाव जेबो बोलि होनाय जाया बेहाय।
अ बेहाय माबायदियै ओ ओ बोरैबाय माबायदि नेमखान्थि बानायो एसे खोन्थानो हागोन ना?
अ बे बाथौ फुजायावबो बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनिया बाथौ फुजाखो माबायाव इयो गामियाय गामिनि थानसालियाव जमा होयो आरो माने बेफोर गायदिनो गासैबो लोगो नांनानै गथ' गथाइ बिदिनो मोनसे फोरबो ज जायो जोंनियाव बे फोरबोखो आरो थाम दाननि थाखाय लाखियो बेयाव खे ला दुलाबो होनाय जायो। बेफोरबायदिनो गोबां बादायलायनाय होनाय जायो आरो ओमफाय बेफोरबायदिनो नैथि मंगलबारखालि आरो बेबायदिनोस उम आवगायाव फालिना लाग्रोयो माने बे
अ नैथि मंगलबारनि सिगाङावनो खेलाफोरखौ गेलेनायफोरखो खुंग्रोयो आरोना
अ अ खुंग्रोयो बेनि उनाव नैथि मंगलबार जाबाथाय बेखौ गामिनि गासैबो लोगो नांनानै बे माबायाव बाथौआव गामिनि थानसालियाव होनाय जायो आरो फुजाखो बेफोरबायदिनो फुजाखो होखांबाय
दाथ' बेयाइब सिगाङावनो बादायलायो होनना बुंदोंना नोंथ
ओ ओ औ
औ बे बादायलायनायाव ओ देरहागिरिफोरनो माबाफोर बान्था होनाय जायो नामा?
औ देरहागिरिफोरनो बान्था होनाय जायो आरोना
औ बिदिबासो माने
ओ ओ सोरनोबा ओ फोराबो थुलुंगा मोनोना बिनि थाखाय होनाय जायो आरो उम बेफोरबायदिनो गथ ओ ओ उन्दैफोरनिबो गथ'फोरनिबो खे खेला दोङो थायो सिख्लाफोरनिबो थायो सेंग्राफोरनिबो थायो माने गुबुन गुबुन खालामो आरोना ओ औ गावबा गाव गावबा गाव ज'यै होआ माने माने स गासैयाबो मोनसे माबा थायोना गोसो जानाय थायोना गेलेनो बा गावनि गावनि रोंगौ थिखौ दिन्थिफुंनो ओ गोसो जायोना बेनिखायनो बेफोरबायदि ओ फालियो फालियो बेबायदिनो गोबां गाजा गोमजायै फालियो न'नि बोराइ औ गामिनि बोराइ बेन्थ' आबै आबौमोनजों बिदा बिनानावफोरजों बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो
ओ दे होमबा दिनै दोनथ'नोसै ना
लाखिथ'लायनोसै ना
औ
औ जाबाय